हेल' अ गोजोन फुंबिलि नोंथां।
अ आं आंनिफ्रायबो नोंथांनिसिम गोजोन फुंबिलिनि हामलायनाय हरनाय थाबाय।
औ नोंथां नोंसाङा मानि सायाव सावरायनो नायदों।
आं दा नोंथांनाव। बिदिनो नोंसोरनि गामियाव। फोरबोखौ फोरबो मोनसे फोरबो फालिनाय जायो आरो। फोरफोरनि मुंखौ नोंथाङा बुंनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां। ओ जोंनि गामियाव फोरबोफोरनि बागै बिदि बुंनो थाङोब्ला। अ फोरबोखौ बैसागो फोरबो आरो खाथि फोरबो। आरो बिदिनो दिवालि फोरबोखौ फालिनाय जायो नोंथां।
अ।
ओमफ्राय नोंथाङा नोंथांमोननि गामियाव। औ दे बुंलाय।
थांमोन मो-मोननि गामियाव जेन मागो फालियो। दा मागोनि बागैबाय एसे माबा बुंनो हागोन नामा एसे?
औ हागोन नोंथां ओ मागो मागोआवथ' जोङो बिदिनो एसे ओ अ मागोनि सिगाङै जोङो नारा फोरखौ एसे बुथुमग्रोना लायो गिबियावनो आरो नारा बुथुमखांनायनि उनाव जोङो। मोनसे ओ बिदिनो ओ औवानि औवाखौ लानानै जोङो। बिदिनो हाखर जावनानै एसे लाफोर बानायो आरो। ओमफ्राय आरो बेनि आरो बेनि नेक्स्ट खालि जोङो ओ से खालार खालि जोङो बयबो। मोनो मोनायाव ओ एसेसे खाना जानाय जायो आरो बेनि उनाव। जोङो आरो सिखारब्लाथाय फुङाव ओ बे भेलागुरखौ जोङो। दुगैस्रां लोबस्राङै गोजोन फुंबिलियाव जोङो आला ओ दुगैस्रां लोब स्रां जों बेखौ खाला खावनाय जायो आरो सावखांनायनि उनाव जोङो। बयबो गावबा गावनि न'खराव। खानाय जायो बेनोआरो ओमफाय आरो आ बेनि फुङावहाय एबा
अ
बेखौ एसे ओ ओम मा होनगोन बेखौ फुङावहाय माने बयबो न' खराव फिथा सावनानै जानाय जायो आरो बेनो नोंथांमोननि गामियाव फोरबोखौ औ नोंथां आं नोंथांखौ सोंनो सोंनायाथ' दंमोन नोंथांमोननि गामियाव फोरबोखौ माबोरै खुंनाय जायो आरो मा मा फोरबोखौ नोंथांमोननि गामियाव खुंनाय जायो बेफोरखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां
अ हागोन दे जोंनि गामियाव जेरै मागो दमासि आरो काति गासा बे आरो बैसागु बैसागु आरो बिब्दिनो नो दङ आरो नोंथाङा बेनि बागै आरो बेनि बागै फोरमायना होनो हागोन नामा आंनो आं बारा बुजियाखै नोथां बाहाय फोरमायनो होनो हागोन नामा
मानि बागै होनदोंमोन नोंथां
बेनिफ्राय आरो मोननैसो हागौ नामा नोंथां आ बुंबायदि बैसागु मागो खाथि गसा
बैसागु फोरबो सायाव नामा नोंथां
बैसागुआव जोङो जेनेबा मा खालामो जों बैसागुआव बेफोरनि बागै नोंथाङा
अ औ औ औ नोंथां
औ
बिदिनो ओम बैसोनि जिथु सिगां बेवहाय जोङो माखासे ओ ङबर'नि नेम बायदियै जोङो बिदिनो लाव फान्थाव बिदिनो बायदि बायदिफोरखौ लानानै जोङो गिबियावनो हानानै लाग्रोयो आरो हाखांनायनि उनाव जों माखासे ओम बिदिनो मोसौखौ थुखैनो थाखाय जोङो अ साराय एबा खोनथाफोरनिफ्राय जोङो हांगारखौ एसे हल'नानै थाव गोथां फुननानै जोङो ओ एसे फुननाय जायो आरो बेखौ जोङो थुखैनाय जायो दुगैस्रां लोबस्राङै। आरो बेयावहाय माखासे अ मेथाइ रोजाबनाय जायो मोसौ थु खैनाय समाव आरो बे जों बेनि उनाव जोङो ओ बिदिनो मोसौखौ हैनाय जायो आरो हैखांनायनि उनाव जोङो फुङाव सरि मोनायाव ओम जोङो फागा गोदानखौ एसे खाथि खाला सावनानै एबा आफा बोराइ बाथौ नि मुं लानानै जोङो बिदिनो सा खाला समाव जोङो सावनाय जायो। आरो बिनिनो अखानायै एबा सान ओ से खालार खालि जोङो बैसागुनि बयहाबो न'खरफोराव बिदिनो ओ जाहाथे बेमार आजारफोरखौ जोङो ओ बिदिनो खारजानो लुबैनानै जोङो बिदिनो स्निथा मैगंफोरखौ संनानै जानाय जायो आरो आरो जाहाथे बेमार आजारा जाया आरो उन्दै उन दै गथ'फोरा गेदेर गेदेरफोरखौ खुलुमो आरो गेदेर फोराबो उन फोरनो अननाय होयो बेनो ओमफ्राय आरो जोङो बैसागुनि नैथि सानखालि खालि जोङो बयबो खाम सिफुं सेरजा जथा सिफुं बेफोरखौ जोङो बर' हारिनि थु बेफोरखौ लानानै जोङो बयबो ओ सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै गथ' गथाय जोङो बयबो ज' ज' जानानै रंजा बाजा मोसायो बेनो ओमफ्राय आरो नोंथांमोननि गामियाव माबाफोर दङ नामा बेफोरखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा बैसागु फोरबोनि बागै?
जोंनि गामियावथ' ओरैनो जेरै गथ' गथ' गथाइ सें ग्रा सिख्ला ज' जाय मोसानाय
औ औ गिबिनिफ्राय लानानै जोबजासिम बुंनो हागोन नामा नोंथाङा?
अ हागोन नोंथां
अ अ गिबिनिफ्राय लानानै जोबजासिम बुंनाय नोंथां
औ आं गिबिनिफ्रायनो खालामो जोंना जोंना बे फास्टआव जों एकथार खालि मोसौ थुखैयो। अ एक एक थारिख नङा एक थारिख नङा बावगारदों आं नोंथाङा
औ औ औ जेबो नङा नोंथां जेबो नङा
जों बिनि बैसागुनि साननैसो सिगां जोङो मोसौ थुखैनाय हाबाफारिखो लानाय जायो।
औ औ नोंथां औ
बेयाव जोङो बेयाव जों सल' खननाया जाबाय लाव खा बा बांना खा बोसोर बोसोर बारि जा जों बेखौ खन्नाय जायो।
औ औ नोंथां औ
बेनि उनाव बैसागु जायो।
औ औ नोंथां औ
जों जों ज'यै जाहाथे जमायै ग थ' गथाय सेंग्रा सिख्ला आरो बोराय बुरै ज' जायो जाहाथे जोङो गामि गामि मोसाहैनाय जायो।
औ नोंथां औ
बिब्दिनो सेरजा सिफुं खाम जथा बिब्दि लानानै जोङो मोसाहैनाय जायो।
औ नोंथां औ नोंथां नोंथांमोननि गामियाव मोनसे काति फोरबोनि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा?
कातिफोरबो अ हागोन नोंथां। औ जों काति फोरबोआव जों बेयाव ओ बेखौ जोङो माइ माबाबा माइयाव माबानांगौ जायो। होनायनि काति गासा माबायाव जों बेयाव सखा होनायनि थाखाय माबानाय जायो। बेयाव होयो जोङो नारें ओरै बुद, नारेंखल
औ नोंथां औ।
गय- फाथै होननानै जों बेखौ माबानांगौ जायो।
औ औ औ।
ओमफ्राय जों बेयाव बयबो माबा खालामो आरो बयबो बेखौ
औ नोंथां औ औ औ औ। ओमफ्राय नोंथाङा आंनि सिगां माबाफोर सोंनो दं नामा?
अ सोंदां दे नोंथां अब्ला आंनाव नोंथांनाव सोंनि आं नोंथाङा खेराइ फोरबोआव दामनायनि मोननैसो माबा बुंनो हागोन नामा? खेराइ फोरबोआव दामनायनि आगजुफोर इफोरदि अ
औ हागोन नोंथां औ। अ बेनो जादों ओ जोंनो ओ जोंनि माने जिहेथु बर' हारिनि बयजोंबो मोजां मोनजानाय खेराइ जिहेथु बेयावहाय जोङो माखासे बर' हारिनि दामजु दामगिरि बेफोरखौ जों बाहायनाय जायो जेरै- खाम, सिफुं, सेरजा बेफोरखौ लानानै बर' हारियाबो मोनसे ओ गोग्गानायबो दंखायो। त' माने बेखौनो माने जोंनि बर' हारिया बाहायो। आरो बेफोरनि अनगायैबो बायदि -बायदिफोर दोंबावो जेरै खाम, सिफुं, सेरजा, ज'था गंगोना बेबायदिनो दंबावो। आरो माखासे बर ओ जिहेतु सिख्लाफोरा बे मोसानायाव ओ लानानै मोसानाय जायो। आरो गोसो मोदोम जिउ होननानै बे खेराइखौ जोंनि बर' हारिया मोजां मोनो। बेनो आरो नोंथां नोंथाङा एसे मागोनि मागो फोरबोनि बागै एसे फोरमायनो हाबावगोन नामा नोंथाङा आंनो मागो फोरबोनि बागै
मागो फोरबोनि बागै औ हागोन नोंथां।
अ अ
जों मागो फोरबोनि साननैसो सिगां जों नारा होनानै जाहाते औवा दाननानै जाहाते औवा माबानानै भेलागुर बानायनाय जायो। बेनि उनाव जों साननैबा सान -सानथाम ओरै सिगाङाव बानायनाय जायो आरो। खायफा जों बेनि उनाव सावखालिनि उनाव जों फिथा खावनाय जायो।
औ नोंथां औ नंगौ।
एन्थाब फिथा, थावनि
औ नोंथां औ औ औ औ।
आ मा होनोमोन नोंथां फिथा मा होनोमोन नोंथां अ इददिनो आरो ओमफ्राय जोङो जाहाते एक तारिक खालिबो जों बयबो जाहाथे दुगैनांगौ।
औ नोंथां औ।
ना इदिन खालि
औ नोंथां औ।
जों जाहाते नांलाय खमलाय माबालाय रावदोबो खालामनो मोना बिदिनखालि
औ नोंथां औ।
नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा इनि बागै आरोबाव
मागोनि बागैना नोंथांमोननि बादियैथ' ओ जों नंगौ जोंनि गामियावबो नोंथांमोननि बागै बायदियैनो बेफोरबायदिनो एखे रोखोमैनो जोंनि गामियावबो बेफोरबायदि अ फुजाखौ फालिनाय जायो नोंथां आं बेखौ बुंथ'लायला नामा नोंथां। दे बिदिब्लालाय नोंथां जोंनिया समाबो जाबायमोन।
मा जासिगोन नोंथां जासिगोन।
औ औ नोंथां। नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय नोंथाङा जे ओ एसेबां माने मोजाङै ओ मागो फोरबो एबा बैसागो फोरबोनि सायाव गोबाङै ओ आंनि जिहे तु मिथियै बाथ्राखौ नोंथाङा ओ मिथिहोबाय बेनिफ्राय आरो रोजा रोजा साबायखर
अ आंनिसिमबो नोंथांनिसिम हामलायनाय थाबाय गाहाम हामलायनाय थाबाय जाहाते नों नोंथाङा आंनि जाहाते सोंनायखौ खोन्थानायनि थाखाय
औ औ औ नोंथां औ।
समाबो जाबाय जोब्बायबो दे बिदिब्ला।